हेलौ खोनादोना? औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय दे। औ खोनादों।
अ मा खालामदों नों अ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दङो दा ओरैनो जिरायथनानै। औ
अ
आं दा जिरायना दंथ'यो नोंथां। औ
अ जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
अ ओमफाय दा मा होनो आंबो दं इदिनो जिरायनानै।
औ
ओमफाय दा माने आं खल हरनायनि जाहोना जाहैबाय माने दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै रायलायनो सानदों आरोना। ओ मा होनो दिनै माने ओ माबोरै नोङो समखौ माने बारहोखो? बेनि बारै एसे नोङो खोन्थानो हागोन ना?
औ खोन्थानो हागोन दे। आंथ' दिनै ओ ओरैनो माने न'आवनो थानानै समा थांबाय आरो मा ओ बिदिनो सानफुनि संनाय मा होनदोंमोन?
माने मा मा खालामनानै दिनखौ बारहरखो? दिनै सानाव मा मा खालामनाय? बेखौ
आं दिनैथ' न'आवनो दङ जेरावबो थाङाखै बिदिनो औ।
न'आव बिदिनो ओंख्रि ओंखाम संबाय संखांनानै बिदिनो हाजिराफोर दंमोन नालाय बिसोरनो जाहोबाय जाखांनायनि उनाव आरो नै दसे जिरायबाय जिरायनानै दुगैबाय माबाय दा ओरैनोसे जिरायनानै दं आरो। नोंथाङालाय आरो?
आंबो बिदिनो मा होनगोन फुङाव सिखारनानै जेनेबा दसे ओरैनो बिजाब नायदोंमोन आरो। ओमफाय नायखांनानै आंङो दसे दुगैस्रां लोबस्रां ओरै माबायावबो फरायसालियाव थांनो टाइम जाबाय नालाय। ओंखायनथ आंङो एसे ओंखार थांनानै आंङो फरायसालिनि थाख खाय ओंखारलांदों आरो ओमफाय ओंखारलांनानै आङो फरायसालियाव थांनानै बिदिनो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गियान लाहैबाय माहैबाय ओमफाय हजों लोगोफोरजों एसे सावरायहैबाय। लोगोफोरजों दसे टाइम खौ माने समखौ बारहोहैबाय आरोना ओमफाय बेयाव थांखांनानै फैबाय फैबाय आरो आंङो रुमाव ओमफाय फैखांनायनि उनाव ओ रुमाव फैनानै आंङो जाफैबाय लोंफैबाय दुगैस्रां लोबस्रां ओमफाय दा आरो लेखा नायनानै दसे ओरैनो दंमोन आरो।
औ।
ओमफाय दा नोंथाङा ओमफाय दा मा मा खालामनो सानदों माने दाथ जिरनानै दङ दा उनाव माबा मोनसेफोर खालामनो सानदों नामा?
आंङो नै दाथ जिरायनानै दङ ओमफ्राय दसे उनावहाय ओरैनो बेलासेनि सयथा बा सारि सयथासोआव साहा जोंहा न'खरैनो गासिबो ज साहा लोङो नालाय। ओरैहाय साब फोर लोंसिगोन लोंखांनानै उनावहाय बिदिनोहाय मा होनो ओ मानि जानायनि संनायनि जालायसि सिगोन ओम बिदिनो ओमफ्राय आर रो आंना जाखांबा इसो मोनायावहाय फरायनायनि दसे टाइम मोनो आरोना ओम ओमफ्रायथ बिदिनो लांदां ओमफ्राय नोंथाङा
आंङो दाथ दाथ जेनेबा फरायसालिनिफ्राय दासो दाथ आं फरायसालिनिफ्राय दासो सफैदोंना ओंखायनथ आ लानानै दसे बिनि उनावहाय जे माने आङो आरोबाव माने खामानि गावनि खामानिखौ माने फरायनायनि खामानिखौ मावफिनो सानदों आरो ओमफाय दसे ओरैनो बाहेराव बेरायहैगोन माने ओरैनो थाबायग्लांहैनोसै ओमफाय हायोबा लोगोफोरजों दसे माने समखौ बारहोनोसै आरो रायजलायनानै
औ
बिनि उनावहाय जे दसे ओरैनो बेरायग्लांहैनानै माने लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनानै दसेनि बेनि उनावहाय जे हाबफैफिनसै आरो रुमाव ओमफाय नों नोंथाङा दाथ दाथ माने दैज्लां बोथोरनि सम ओमफाय नोंथाङा माबा मोनसे सानदोंमोन नामा जेनेबा अबेबा बेरायनो मानो माने दैजां बोथोरनि बन्द जागोन बन्द जासिगोनना दाथ
औ नै दाथ' ओ साननायाथ' सानदोंमोन औ दा थ' नै माइ गायनायनि बोथ बोथोरबो फैबाय नालाय
औ औ
दा गायनाय फुनायबो जाहांदो ओमफ्राय बे जुन मान्थ खिनिखौ न'आव बे गायनाय फुनाया जोब्बाथाय जुलाइ खिनियाव बहाबा एसे थांनो बेरायहैनो बिदि साननानै दं आरो बिदि थांनाया प्लानिंआ जाफुङोना जाफुङा नायनोसै नोंथाङालाय
आंबो बिदिनो सानदों दाथ' बन्द'निबो सम सफैबाय नालाय ओंखायनोथ' आं सानदोंमोन माने न'आव थानानै एसे मा होनो गायनाय फुनायाव आइ आफाजों माने मदद होफानो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय एसे गिदिंनायनि माने दावबायनायनि प्लेनिंथ' दङ दंनाया एसे बेरायहैनो लोगोफोरजों दसे माने समखौ बारहोहरनो होननानै सानदों आरो आङो माने बिद दिंहैनानै जायगा नायहैनानै दसे समखौ बारहरनोसै आरो ओमफ्राय नोंथांनि न'आव गायनाय फुनाय माबायो औ औ नोंथांनि न'आवबो गायनाय फुयो गायो फुयो नामा
औ गायो फुयो नै दा मा होनो बोसोरफ्रोमबो गायो आरोना बिदिनो अखायाबो माने दाथ' अखाफोराबो खम जाबो होलांगासिनो माबा अ बिदिनो एसे एडभान्स गायनो होननानै माबादों आरो
ओम ओम माबायोना उसुबिदा उसुबिदा जायोना आर
औ औ उसुबिदा जागासिनो औ बिद बिदिनो मा होनो मेसिनजोंसो सारनानै गायनांगौ जायो नङाबा अखाया खमब्लाथाय
औ औ
उम ओमफ्राय नोंथां लाहालाय गायथ'नो गोनां जाथ'वाखै होमबा?
जोंहानाबो दाथ' समाज जानाया जाबायमोन खिन्थु दा बोथोरानो एसे मोजां नङाना मा होनगोन अखाबो गैया दा सान्दुंङआनो बिराद जागासिनो बेनिखायनो माने साननैसो अखाखौ नेनानै जेब्ला अखा हागोन होनबाथाय माबानोसै आरो हालो बोहैनोसै
औ
हालेवखांनानै नायनोसै दै थाबाथाय गायनोसै फुनोसै ओमफ्राय दै थायाबाथ' बबाव गायनो आरो
औ बेनोथ' औ दैनि प्रब्लेमा बांबोगासिनो ना गायनाय फुनायाव
औ बेबो
उम
दैनि माबायाथ' उसुबिदायासो जायोआनो माबायाव मा होनो गायनाय फुनायाव गोबाङानो दै थायाबाथाय माबायाना गायनाय फुनाय एसेबाबो माने उसुबिदा जायो आरो
औ बेफोरबायदि दैनि ओ दैनि लङा बिदि फैनाय सुबिदा गैयाबा अखानि आदैजों गायनांगौआ एसे सुबिदा उसुबिदा फैगासिनो आरो
औ औ नै जोंना नै जोंना समखौ बोरै समखौ बोरै हगारहरनांगौ बेखौ रायलायनांगौआ जोंना आबादावसो सहैबायना?
बेलेगजोंसो थांबाय दा
औ दे मा होनो दाथ' समखौ हगार हरनोबो बिराद गोब्राब जायो माला माला समाव बारलाङो बेखौबो जोङो माने उदिसखोनो मोना ना?
औ
थ' नोंथाङा मा होनो थां ओ
औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
अ आं बुंदोंमोनखि माने दाथ' समजों लोगोसे बयबो खारफानांगौ नालाय ओंखायनो माने समजों माने समजों लोगोसे बयबो दावगालांबाय थानांगौ जेनेबा सोलोंनायनि बिथिङावनो जाया मानो दावबायनायनि बिथिङावनो जाया मानो गासै बो एसे समजों लोगोसेनो थांफाबाय थानांगौ नालाय दा ओमफ्राय नोंथांमोना माबाजों लोगोसे मा होनगोन माइ आबादजों लोगोसे बेलेगबो आबाद मावबावो नामा नोंसोरना?
औ मावो जोंहा मेसें बोथोरावबो बे गोरान खेथि आबाद मावनाया बे खौ मावो बिदिनो उ नै दाबो दैज्लांनियावहाय बानलु गायनाय लेस्रि गायनाय थाइबें गायनाय बिदि मावदों आरो
नोंथां नोंथाङा बेफोरबायदि समाव माबोरै हेफाजाब होयो माने समखौ बोरै बारहोहरो गायनाय फुनायाव?
गायनाय फुनायाव आंथ' आइ आफामोनजों बिदिनो आं जेब्लानो सम मोनो बिसोरजों हेफाजाब होफायो आरो। नंगौ आंबो सम मोनोब्ला थाइ बिसोरजों हेफाजाब होफा हायो।
अह।
नै दाबो गायनाय फुनायाव दुब्लियाव ओंखारफायो हाजिराफोरजों थाफायो बिदि आरो।
औ बिदिनो समा थाङो आरो ना?
औ बिदिनो समा थाङो। खामानि बिदिहाय दुब्लि फोथाराव ओंखारोब्लाथाय माला समा थाङो माने बहाबा बेरायहैनांगौ बा लोगोजों रायलायनांगौ बिदि समखौनो मोना आरो ना माब्ला थाङो फाथ्था
उम उम।
बिदिनो न'फोरावबो मा होनगोन एसे आइ आफामोनजोंबो सम होनांगौना आरो न'आवबो फैनानै जेनेबा जमा जमा थालायलायनानै रायलायनांगौ मानांगौ आरो
औ औ।
ओ दे होमबा ना नोंथां। दोनथलायनो सै नामा उम गोजोन थों होमबा नोंथांजों रायलायनानै आं नों थांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय दिनै।
औ जागोन दे नोंथां ओ दे।